नोंथां
अ मा खालामदों नोंथां दायो
आङो दङ नै न'आवनो ओरैनो जिरायलाबायनानै दङ
अ बिब्दिब्ला नोंथाङा दायो जेबो मावाखैब्ला नोंथांजों आं मोनसे आयदानि सायावसो रायज्लायनो होननानै कल। खालामदोंमोन नोंथां।
अ दे बुंलाय नोंथां मा आयदामोन बे।
ओ आयदायानो जाहैबाय जोंहा गोदो गोदायनि जुग आरो दानि जुगाव मा माबायदि सोलायनाय नुनो मोनखो एबा गोदो गोदायनि जुगा माबायदिमोन एबा दानि जुगा माबायदि जा जों बेफोरनि सायावसो नोंथांजों रायज्लायनो होननानै कल खालामदोंमोन आं नोंथां।
नोंथां रालायजायो।
बिब्दिब्ला दे नोंथां एसे सावरायदो।
नोंथाङा मा मिथिनोनो लुुबैदों दे नोंथाङा बुंलाय।
नोंथां एसे गोसा रायज्लायनो हागोन नामा?
दे नोंथाङा बुंलाय मा मिथिनो लुबैदों।
नोंथां गोदो गोदायनि जुगा माबायदिमोन आरो दानि जुगा माबायदि जाखो बेनि बागै एसे मिथियोब्ला नोंथाङा नोंनि रावजोंनो सावरायना सावरायदो दे आंजों।
जागोन नोंथां
औ
जेनबा जों बुंनो थाङोब्ला गोदोनि जुगाव जेबा गारि मथर आरो जों दा जेरै जानबुं लानानै ओ गुबुन जायगानि सुबुंफोरजों जेरै रायलायो बेफोरबायदि जानबुं गारि म थर बेफोरबायदि औ खौ जों नुनो मोनामोन आरोना गोदो आरो जानाय लोंनायावबो जों जेरै दाथ' जों गोबां रोखोमनि मेथाइ बायदिसिना जायो बेफोरबायदिखौ जों गोदोनि जुगाव नुनो मोनामोन आरो नोंथां आरो गोदोनि जुगाव ओ आबै आबौमोना जेरै ओ मैगं थाइगंखौ ओ आबाद खालामो दानि जुगावथ' बेफोरबायदि आबादखौ जों मोनजाला मानो होनोब्ला गोदोनि जुगाव जेबो मुलि जेबो मुलि सुलि जेबो होआमोन दानि जुगाव आबाद मावब्ला मैगं थाइगंखौ मुलिफोरजोंनो ओ खिलिहोनाय जायो बा मुलिफोरजोंनो थांहोनाय जायो जों बुंनो थाङोब्ला जों मुलि फोरखौनो दानि जुगाव मुलि फोरजोंनो थांनानै दङ बिदि होनना बुंजायो आरो नोंथां आरो जों बुंनो थाङोबा ओ हान हान्थामेला जेरै गोदोनि जुगाव जों गुबुन जायगायाव थाङोब्ला ओ जों थाबायनानै थांनाय जायोमोन एबा बिदिनो सा इकेल फोरजों थांनाय जायोमोन दानि जुगावथ' गोबां गारि मथर ओंखारनाय जाबाय जेनेबा हान्था मेला खालामनायाव गोबां सहाय मोननाय जाबाय आरो नोंथां
औ औ नंगौ नोंथां
गोदान जुगा जों अबावबाफोर थांब्ला जों जों थांनाय जायो जेनेबा गारि मथरफोरजों हान बेफोरनि
औ औ नंगौ नोंथां
गोबां बिफां लाइफांखौ दानफायनानै गोबां गिदिर न' लुनाय जाबाय आरो नोंथां बेनिखायनो माने गोदोनि दिगाबो गोदोनि जुगानो मो जांमोन आरो बुंनो थाङोब्ला मानोना गोदोनि जुगाव ओ गोबां बिफां लाइफां दंमोन जेबो बारहावाया गाज्रि जायामोन जानाय लोंनायावबो बांद्राय मुलि होआमोन गोदोनि आबै आबौमोना
औ
नोंथाङा बुंलाय जेनेबा गोदोनि गोदोनि जुगा मोजांमोन ना दानि जुगा मोजां
औ औ नोंथांनि गासैबो बुंनाय बाथ्रा एबा रावफोराथ' गासैबो सैथोआनो दायो आंबो एसे गोदो गोदाय आरो दानि जुगनि बागै एसे सुंद'यै सावरायनोसै होमबा नोंथां
ओ नोंथां
बिब्दिब्ला जोंहा गिबियावनो आं बुंग्रोनोसै गोदो गोदायनि जुगखौ गोदो गोदायथ' जों नुनो मोनोमोन गोबां रोखोमनि एबा गोबां बिबाङाव जोङो गोदो गोदाय माने मिथिंगानि सम्पद एबा मिथिंगायारि सम्पद बिफां लाइफां जिब जुनार बायदि बायदि दैमा दैसाफोरजों जोंनि ओनसोलफ्रा बुंफबना थानायमोन आरो गोबां गोदो गोदायहाय गोबां रोखोमनि बायदि बायदि आबाद फोर मावनाय जायोमोन जेरै माइनि आबाद नाथाय माइनि आबादखौथ' दाबो मावखायो मावनाया नाथाय आरो गोदो गोदाय गोबां बायदि बायदि रोखोमनि आबादफोर मावोमोन नाथाय जों आथिखालाव एबा दानि जुगाव जों अबेबा बबेबा आबादफोरखौ मावलिया आरो गोदो गोदाय बुंनो थाङोब्ला जोङो गारि मथरफोरा एसे खम बिबांनि नुयोमोन बांसिनानो जोङो नुयोमोन मोसौ गारि एबा गराइ गारिफोरखौ जों नुयोमोन आरो गोदो गोदायथ' जोंहा एसेबां बिदि दानि जुगनि बायदि जेनेब्ला बायदि बायदि रोखोमनि गिदिर गिदिर न'फोर बिल्डिं न' फकानि न' जों बेफोरखौ नुनो मोनामोन बांद्राय नाथाय आथिखालाव जों बेफोरखौ गोबां नुसै आरो बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदायनि एबा आबहावाफ्रा जोबोद मोजांमोन रावबो रावनिबो जेबो दावराव दावसि गैयालासिनो जों थानाय जायोमोन आरो गोदो गोदाय मानो होनोब्ला ब्ला मिथिंगायावनो मोन नाय मुवा बेसादफोरखौ जों जायोमोन गोदो गोदाय एबा बायदि रोखोमनि जिब जुनार फोराबो जोंखौ हेफाजाब होयोमोन जों गोदो गोदाय गोबां रोखोमनि जिब जुनारफोरबो जों फिसियोमोन नङा होमबा नोंथां?
औ नोंथां
आरो जोङो दानि जुगखौथ' बुंनो थाङोब्ला दानि जुगावथ' जों गोबां माने दावगानाय जुग होननानै बुंनांगोन। मानोब्ला दाथ' गोबां रोखोमनि बायदि बे बायदि मुवा बेसादफोर ओंखार ओंखारबाय आथिखालावथ' रबटफोरबो ओंखारबाय आरो कारेन्टजों खारग्रा एबा कारेन्टजोंनो सोलिग्रा मुवा बेसादफोर जेरै गारिफोराबो कारेन्टजों खारग्रा ओंखारबाय। बेफोरखौथ' जों गोदो गोदाय नुनो मोनामोन। आरो बेल' नङा दायो गोबां रोखोमनि बायक बायदि बायदि जायगानि एबा बायदि बायदि मिथिंगानि बेसादफोरखौ एबा मिथिंगानिनो बिफां लाइफांफोरखौ दानफायनानै बायदि रोखोमनि दारिमिनफोर फसंनो हमबाय आरो बेल' नङा गोबां रोखोमनि गिदिर गिदिर दारिमिनफोर गोबां गिदिर गिदिर टाउन सहरफोरबो जों आथिखालाव नुनो मोनसै। बेजोंनो लोगोसे दानि जुगावथ' गोबां मानसिफ्रानो दावगाबाय गोबां मानसिफ्रानो सोलोंथाइ लानानै गावनि जिउखौ मोजाङै मोजां खुंलांगासिनो दङ आरो। बिदिनो थांबाय थागोन आरो बेल' नङा दंबावो दानि जुगफ्राव जों नुनो मोनो जे बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि खेलाफोर बायदि बायदि रोखोम रोखोमनि खेलाफोरखौ गोबां गेलेनाय जायो आरो दानि जुगनि मानसिफ्रा गोबां रोखोमनि बायदि बायदि गावनि लाइफआव नांगौ जानाय खामानिफोरखौ रोंबाय खामानिफोरखौ एबा मावनो हाबाय। आरो बिब्दिबावबाय दानि जुगावथ' जोंनिनो बे लाइमोन गथ'फ्राबोथ' गोबां उन्दै उन्दैयावनो बायदि रोखोमनि खामानिफोरखौ मावनो रोंबाय जेरै जोंनि उन्दै उन्दै गथ'फ्राबोथ' दानि जुगाव गोबां रोखोमनि गियानि गे गियान गियान मोननो हादों एबा सोलोंथाइ लानो हाबाय जायनि जाउनावहाय जोंनि दानि जुगावहाय गोबां रोखोमनि उन्दै उन्दै गथ'फ्रानो सासे फुटबल गेलेगिरि जानो हाबाय। एबा क्रिकेट गेलेगिरि जानो हाबाय एबा बायदि मोसागिरिबो जानो हाबाय बेफोरनो दानि जुग आरो गोदोनि जुगनि मोनसे फारागथि एबा दिन्थि आरो जों बुंबावगोन जे गोदोनि जुगाथ' जेनेब्ला बायदि बायदि जों माने जोंनि नांगौ जानायफोरखौ जों मोनामोन। एबा गोदोनि जुगाव जों बायदि रोखोमनि नांगौ जानायफोरखौ गावनि आखाइजोंनो जों बानायनानै लायोमोन जेरै होन जोंहा गोदोनि जुगाव बांसिन रोखोमनि दैमा दैम दैमा दैसाफोराव जों ना गुरोमोन। बे नाखौ गुरनो जोंहा औवाजों बानायनाय जेखायफोरखौ जों बानायनानै लायोमोन आरो गोदो गोदायथ' जोङो मोसौफोरजोंनो जों माइफोरखौ बांसिन गायनाय जायोमोन एबा मारा खौबो जों मोसौजोंनो बांसिन होयोमोन। नाथाय जों दानि जुगावथ' थेक ट्रेक्टर होन आरो मारा होग्रा मेसिन होन बेफोर ओंखार जोब्बाय जायनि जाउनाव जों बेफोरजोंनो एबा माराफोरखौ होनानै खम सम सममावनो जोङो मोननो हायो गावनि नांगौ जानायखौ एबा जों खम समावनो आबादफोरखौ थाब थाबै गायखांनो हायो। आरो बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदोनि जुगाबबो जोबोद मोजांमोन। आरो बुंनो थाङोब्ला। नि जुगाबोथ' जोबोद मोजां। मानोना जोङो दानि जुगावनो। थांनानै दङ आरो आथिखालनि जुगाव जों गोबां दावगानाय हादरफोर नुबाय एबा गोबां मानसिफ्राबो गावनि जिउावनो दावगाबाय एबा जों मो दावगा गासिनो लासै लासैनो आरो बेल' नङा जोंहा गोबां दंबावो अनेक फारागथितफोर दङ गोदोनि आरो दानि जुगाव जों बेफोरखौ जोंनि खुगाजों बुंफबनानैथ' जों फोजोबनो हानाय नङा
फोजोबनो हाया औ। फोजोबनायानो दा
नोंथांजों आंबो गोदोनि जुग आरो दानि जुगनि बागै रायज्लायनानै जोबोद मोजां मोनदों नोंथाङा।
औ ना आंबो जोबोद मोजां मोनदों। नोंथाङा।
अ बिब्दिब्ला औ बि बिदिब्ला नोंथां फनखौ एसेयावनो दोनथ'नोसै नामा?
औ जागोन नोंथां।
औ दे नोंथां।